अ खोनादों ना
औ नोंथां खोनादों
औ नोंथाङा ओरैनो दायो मा खालामगासिनो दङ
आंथ' दायो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां
अ नोंथाङा फ्रियावनो दंथ'योना अब्लाथ'
औ दङ नोंथां औ
नोंथाङा फ्रियाव दङब्ला नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
औ जोंनि आयदायानो जाहैबाय हारिमु आरोना हारिमुनि सायाव सावरायगोन
औ औ सावराय जागोन दे
औ हारिमु होनना बुङोब्लाथ' जोंनिया माखासे गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जोंनि जा दामनाय देनाय मोसानाय मेथाइ खननाय नैफोरखौ जोङो गासिबो गोलैयो आरोना
औ औ
औ जोंनिया माखासे हारिमुनि खोथा बुङोब्ला माने जोंनिया माखासे जोङो हारिमुखौ लानानैबो जोङो गावनि इयुन संसारखौ जोङो जालांनो हायो आरोना बा दालांनो हायो आरो जोङो
औ औ नोंथां औ
सासे रोजाबगिरि जायोब्लाबो माने जोङो गावनि जिउखौ माने रोजाबनायजोंनो जोङो फेदेरलांनो हायो बा जौगालांनो हायो आरो बेनि सायावनो जोङो आरो सासे मोसागिरि जायोब्लाबो जों माने बेजोंहाय जोङो सासे जाफुंसार मानसिबो जों जाहैनो हायो आरो
औ नोंथां औ
औ दानि आथिखालावथ' माने जोंनिया गोबांनो जुदि नोङोहाय मोसानो रोङोब्ला माने जोंनिया डान्स इण्डिया डान्सफ्राव नोङो जुदि आगान हैनो हायोब्ला बेवहाय जुदि बिदि नोङो मोजां जुदि पारफरमेन्स खालामनानै देरहाबोनो हायोब्ला जोंहा बेवहायबो गोबां प्रफिट थायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां औ
आरो जोंनिया बिदिनो रोजाबनायावबो बेबायदिनो दङ माखासे जेरै गोबांनो जोंनिया इण्डियान आइदल बा बेफोरबायदि जोंनिया बेफोराव जोङो थांनो हायो बा जोङो मोजां रोजाबगिरिब्ला जोङो माने रेकर्डिं खालामनानैबो जोङो इउटुबफ्राव बा माखासे बिदिनो ससियेल मिडिया एप्सफ्राव माने जोङो हगारनानै बा आपलड खालामनानै जोङो माखासे रांफोर जोङो आरजिनो हायो आरो नोंथां
औ नोंथां बेयो सैथो थारैनो औ
आरो जोंनिया बेबायदिनो माखासे नोङो कमेडि खालामनो हायो रोङोब्ला माने नोङो बेवहायबो जोंनिया माने इयउटुबफ्राव दानिया गोबां नुयो नङा होमबा जेरै कमेडि खालामनानै भिडिअ' खालामनानै बेफोर बानायनानैब्लाबो जोङो माने रांफोर गोबां आरजिनो हानायखौ दानि जुगाव जोबोद गोरलै जाबाय आरो बेफोरो
औ औ
औ नोंथाङा जेनेबा हारिमुनि बागै मा मिथियो एसे फोरमायना होदो नोंथाङाबो
हारिमुनि बागैथ' नोंथाङा जा बुंलांदों बेबायदिनो माने जोङो गावनि रोंगौथिखौ जुदि हारिमु आयदाफ्राव एसे माने हगारसारोबा गावनि रोंगौथिखौ एसे दिन्थिफुंनाय जायो आरो ना माने गावखौनो एसे गोजौ लाइनाव लांनो हानाय एसे मा होनो बिखौ
सनमान बा मानसि
सनमान औ औ औ औ दा जों गावनि मा होनो
ए
नोंथाङाथ' मिथिखागौ जोङो मोसानायफोराव जुदि हिनजावफोराथ' बांसिनानो मोसानायफोराव दाथ' उ गोजौ लेभेलाव सहैबाय नङा होमबा बागुरुमबाया
औ औ नंगौ औ
बागुरुम्बा आरो ख्रिस्टि मोसानाय बिदिनो गासैबो माने गोजौ लेभेलसिम सहैनो हाबाय दाख्लैथ' माने नाम्बार ववान बेबायदि लाइनाव थांगासिनो आरोना नोंथां
अ
दा नोंथाङा हारिमुनि फारसे माबायदि बबे आयदायाव बांसिन मोजां मोनो नोंथाङाबो फोरमायदो एसे
हारिमुआव आंथ' जेनेबा मेथाइ खननाय बा नैबेफोरनि बेलायावहाय एसे बांसिन मोजां मोनो ओमफ्रायो जेनेबा बिदिनो माखासे भिडिअ'फोर खालामनाय बा कमेडि खालामनाय नैबेफोराव आं एसे बांसिन मोजां मोनो आरो नोंथां
अ मोजाङानो दे औ आंनाबो औ
माखासे नैबेफोरनि लाइनाव माने जों ससियेल मिडियाफ्राव नों जुदि बेफोरजों लाइनाव थाङोब्ला माने एसेयै बा खम समनि गेजेरावनो माने नोङो माखासे रां आरजिनायनि बांसिन सुबिदासिन दङ आरो
औ औ नोंथां
जेरै नोङो स्क्रिप्ट मोनसे लानानै नों जुदि मोजां भिडिय' बा सुबुंफोरनि गोसोखौ बोनाय नों जुदि स्टरि बा स्क्रिप्ट लाबोयोब्ला माने नोङो बांसिनैहाय माने बयजोंबो नायजानाय अनसायजानाय बायदि जाहैयो आरो
औ औ
औ आरो बेबायदिनो जोंनिया माखासे नों जेसेबांनो मोजां मोजां भिडिअ लाबोयो एसेबांनो नों मानसिफोरनि सापर्टबो मोनो नोंनि साबसक्राइबारफोर आरो भिउसफ्राबो नोंनिया बांसिन बारायलांनो हमो आरो
औ
गासिबोथ' जोंना बे भिउसनि सायावसो थायो नङा होमबा नोंथां जोंना बेसे भिउस मोनो इसिबांनो जोंनिया माने जोंनाव प्रफिटआबो बांसिन फैयो नालाय
औ नोंथां औ
औ आरो जोंनिया माखासे दामग्रा आगजुफोरबो दङ जेरै बर'फोरनियावहाय खाम जथा सेरजा सिफुं गंगोना बेफोरबो दं आरोना
औ
बेफोरखौ माने सोलोंनो रोंनो हायोब्लाबो माने बेफ्रावहायबो जोंना गोबां मुलाम्फा दं आरो जेरै आथिखालावथ' जोंनिया बांसिनैहायनो दाना बे बेफोरखौ सोलोंनाय जालिया बयबो आरो नैफोरनि माखासे स्कुलफोरबो बा फोरोंसालिफोरबो गैया नालाय
औ
नोङो बेफोरखौ रोङोब्ला माने नों गावनो खुदनो मोनसे स्कुलफोर बायदि बि जों खुलिनानै माने फोरोंनो हायो आरो ना बेवहाय नों माने माखासे लाइमोनफोरखौ माने फोरोंनानै नों बेवहाय फिस हिसाबैबाबो होमबा मानलि दान बान्था हिसाबै लानानैब्लाबो नोङो नोंनि माखासे समखौ नोङो थांहोनो हायो आरो
औ नोंथां औ
औ
दाथ' जोंनि जायगायाव बेबायदि फोरोंनाय माबाफोर आयदाफोर बेबायदियानो बारा गै नुनो थांला गोदोनि समाव एसे एनै दान्स दान्स फोरोंग्रा बिदिनो फोरोंग्राफोर दङमोन आरोना नों नोंथां ओमफ्राय दानि समावथ' जोंनि बे जायगायाव बारा बिदिखौनोु नुनो थांला माने नुनो मोनला आरोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ
जोंनिया आरो मेथाइ खननाय होनोब्लाथ' जोंनिया माने ओ मेथाइआ जाहैबाय ओरैबायदि मोनसेयो आरोना जाय माने फिलिंजों ओ सोमजिनाय आरोना जेनेबा गोदोनि समावहायहायथ' ओरैबायदि जायोमोन आरोना फार्स्टावहाय ओ माने गावनि गोसोनि बाथ्राखौ माने नैबेफोरजों फोरमायोमोन आरोना मेथाइफोरजों फोरमायोमोन गावनि ओ जेनेबा साननानै ला गोबां रोखोमनि मेथाइ थायो। हारिनि मेथाइ जेनेबा दुखुनि मेथाइ बा जोंनिया मोजां मोनज्लायनायनि मेथाइ गोसोनि जा दुखु दुखुखौ फोरमायनोब्लाबो माने ओ गावनि ओ मेथाइ बा गारांजों सुजुनानै लिरनानै माने फोरमायोमोन आरो आरो
औ
मोजां मोनलायनायनि बेलायाव थाङोब्ला माने गावनि मोजां मोननाय अनजालु बा अ अनजालिखौ माने ओ माखासे बिनि फोरमायनो थाखाय रावफोरखौ माने गोदै गारां होनानै माने नैबेफोरखौ मेथाइ महर होननानै फोरमायोमोन आरो।
औ औ
दा जोंनिया ओ बिदिनो गोबां ओ जोंनि बर'नि ओ जेनेबा हारिमु फिल्म इन्डास्ट्रियाबो माने एसे सिगांनि समाव एसे दाउन मोनब्लाबो दानि मुगायाव माने एसे जौगासारबोनाय खौ जों नुनो मोनो आरोना
औ नोंथां औ
सिनायजानाय बायदि जाबाय दा गुबुन हारिफोरजोंबो माने ओ सिगांनि समावथ' जोंनि बर' ओ फिल्मफोरखौ इसिबां नायनाय जायामोन नाथाय आथिख आथिखालावहाय जे ओ गुबुन हारिफ्राबो जाथिफोराबो माने जोंनिखौ नायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो।
औ
हेल'
एसेबाबो जौ-जौगालांगासिनो आरो ना बर' हारियाबो एसेनो
औ
फिलिम फिल्म इन्डास्ट्रिनिफ्राय लानानै मोसानाय डान्स बा ओ दामनाय देनायफोर बेफोरो एसेबाबो माने जिउ गो जिउ मा होनो जौखोलांगासिनो आरोना नोंथां औ औ
जोंनियाथ' आरो बर'फोरनिया माखासे जोंनि एक्सट्रा मोसानायफोर दंखायो नङाबा जेरै बागुरुमबा दाउस्रि देलाय थावख्रि लुनाय ओ मोसाग्लांनायफोर दङ आरोना
औ
दायो आथिखालाव नैबेफोरो माने सिगांनि समाव गेजेर समावहाय माने एसे ओ नाजादोंमोन नाथाय आथिखालावनो बेफोरखौ माने ओ गासिबो मानसियानो रोंजोबनायखौ नुनो मोनला आरो ना
औ
बागुरुमबानि बेलायाव बुङोब्लाथ' जोंनिया दाखा खालि बावहैसो गुहाटीयाव ज रोजामोन नामा मोसानाया?
औ औ
जिरोजा मोसानानै माने वर्ल्ड रेकर्ड लानाय बायदिखौ जोङो मोनदों दा बयबो एसेबाबो माने जोंनि बर'नि बागुरुम्बा मोसानायखौ माने सिगां समाव मिथि सिनामोनब्लाबो दानिया माने दाखालिनिफ्राय माने एसेबाबो बांसिनैहाय माने फुरा इण्डियायावनो माने सिनायनाय जाबाय आरोना आरो इण्डियााल' नङा गुबुन हादरनि मानसिफोराबो इउटुब बा फेसबुकफ्राव माने नै बेफोरनि माखासे रिएकसन बा कमेन्टफोरखौ होनायखौ नुनो मोननाय जादों आरो
ओं
औ एसेब्लाबो माने सिनायजानाय जाबाय आरो बयजोंबो
औ दाथ' नोंथां जोंना समाबो जाबाय
औ
नों नोंथांजों हारिमु आयदानि फारसे सावरायनो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय
औ नोंथां आंबो माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथि नानै मोननाय जाबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय
औ नोंथां दे बिदिब्लाना नोंथां गोजोनथों औ
उननि समावहाय मा माने मोजां मोनसे आयदा लानानै ओ सावरायफिननो हागोन नोंथां सम आरो खाबु मोनोब्ला
औ
अब्ला एसेखिनियावनो लाथ'नोसैना नङा होमबा नों थां दोनथ'नाय जासिगोन औ